औ खोनाबाय।
खोनादों
अ खोनाबाय औ खोनाबाय।
औ औ खोनादों।
गोजानाव थानानै रायलाय नामा इसे खाथियाव थानानै रायलाय। ओं खोनाबाय।
खोनाबाय
औ औ
ओमफाय जों दा ओ बरफोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि रायलायसै।
ओ र र आं नोंनिखौ बारा खोनायासै रथ।
औ हेल
औ खोनाबाय एबार। औ खोनाबाय।
जेनबा बरनि गाननाय जोमनायनि सायाव रायलायनोसै।
औ औ
जोंनाथ बरआव बिराद जियायटेक मोननायनि बिराद गानग्रा दंना। जेनेबा दखना गा-गामसा आरनाइ बेफोर बरनि जाथारबाय ना।
खोनायासै बे मा होनखोथाय?
हेल
औ औ नुबाय ना।
औ औ खोनाबाय।
नोंथाङाबोथ दखनाखौ गाननो मोजां मोनखायो दां।
औ मोनो।
होम बरफ्रा गानखा नांगौ बरन बिनो जाबायना।
ओम
दाथ मेरला मेरला रोखोमनि ओंखारबाय दखनायाबो गोदोथ ओ बर आइजोफ्रा जेनबा दायोमोन गावसोरनो दाथ बारा दानायफोरखौबो नुबांला।
उम
मेसिन जाजोब्बाय ना।
दानि जुगावथ गासिबो मेचन जाजोब्बाय। खिन्थु गामि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो दासि बै एसे एसे दानायखौ थेवबाबो बाराखौ नुला।
दायो बिदिनो बारा दाला दा गाननो थाखाय दाबावब्लासो जेनेबा गोदोसो गाननो थाखाय दायोमोन दा ओरैनो फाननो थाखायसो माबाबाय जेनबा दाम गोसा दानायफ्राथ दाम गोसा जायो ना? दाम गोसायाव एसेबाब फाननानै ओमफाय मेचिननि दाम खमनिखौ बायनानै लाफिनो आरोना। ओमफ्राय माखासे थानायखौ गावसोर प्रफिट हिसाबै लायो बिदि
उम उम
जेनबा ओ जिउ खुं माबायावबो जुब खुंनायावबो एसे हेफाजाब होयोना।
औ दायोथ ज जोंनि बरनियावहाय बेनो बर आइजोफोरनि डेभेलपमेन्ट खालामनायाव हेफाजाब होगासिनो आरोना बे दानानै जे ए गावसोरनि थाखाय एक्सट्रा इनकाम बेबायदि फैनाया।
जेनबा
औ
दे बुं दे।
नआव मा होन होनो नागिरामोन
जेनबा गोदोनि दानाय स्टाइलखौसो एसे बावग्रोमबायना आंबो बेखौनो सावरायलायनोसै नामा सानदां।
औ
गोदोथ नैबे एम्फौ फिथोबफोरजोंबो
औ औ औ। न'आव इन्दि लुनानैहाय दा-दायोमोन आरो ना गोदोनिया गावसोरनो हां हाग्रा हाग्रा नागिरनानै बै इन्दि बिफांफोरखौहाय खिन्थु दानियाथ गासिबो मिसि थिनावसो जायो जो बाय नालाय ओम ओमफ्राय दाथ बैफोर बुस्थुफोरखौ ब मोननो थांला बात ओ‌ जायफोर मा होनोमोनलाय बै हेन्दलुम एरिफोरावहाय थाङो बिसोरो एकदम उम बे-बेफोरखौ नागिर बाय आरो ना। जेनेबा एगजिबिसनफोर हाय दायोथ जों एगजिबिसनावसो बांसिन नुनो मोनसै।
उम उम। गोदो जेनेबा एम्फौ औ फिसिनानै बेनिफ्राय फिथोब बे फि जों बे खुन्दुं दिहुननानै माबायोमोन ना।
औ
बा बेखौ खुन्दुं बानायनानै सोंलायोमोन ना लामायाव।
नि आखाइजोंनो खुन्दुंखौ लुगोरो आरो ना बे बिसोरो लुगोरखांनायनि उनावहाय खुन्दुं महरै दिहुननानैहाय ज गामिनि मानसि फोरजों ज' ज' न' उसुंफोरनिजों आदै मादै गावसोरजों गावसोर फोर बुरि बुरिफोरा लोगो गो नांलायनानैहाय खालामोमोन आरो खिन्थु दाथ' रावबो रावनिबो थाखाय समखौनो होनो हालायला
उम आरो दानि मानसिया खस्थ' खालामनो बाबायना
औ
नि बाजारावनो दाम खमावनो मोनोनालाय खस्थ' खस्थ'आवबो दंमोन ना जेन'बा सानसे साननैजों जायामोन ना गोबाव लायो समावबो सोंनांगौ खुद माबानांगौ जोरबा सोरलाय माबा खालायोमोना जेबो मुस्राफ्राव अ मा होनोमोनथाय बेखौ सोरखिजों खालामनानै माबानानै ओम खुन्दुं सानांगौ उम
खिन्थु औ माबे
आरो दानायाव गोबाव लायोमोन ना
उम
गांसे हानोनो सानसेयाव गांसेखौ हाबावोनदां
सानसेयावथ' गां फांसे हाया साननै सानथामजोंहाय जायफोरा दाबाय थायो बिसोरो हर सान दाननानैहाय साननैसोजों गांसे दिहुननो हायोमोन आरो खिन्थु दानियावहाय गासिबो बुस्थु फोरानो टेक्न'लजि फैजोब्बाय नालाय बेनिखायनो इजि जाबाय आरोना जेन'बा दानियाथ' खुन्दुं सोंनो थाखायबो गावबा गाव सों-सोंनानैल बैखौहाय नोफोरखौ खननांलायला खालि ड्रामाव थांनानै डाइरेक्ट मोनथिखायो ना नोंथाङा द्रामखौहाय?
द्राम मा ब-बे माबानि माबायदिखौ होनोमोनलाय?
द्राम माने जेनबा दानाथ गासिबो मेसिन फैजोबबाय नालाय दा मासोमानसिफोरनो थाखाय सिगांथ जोङो नो खननो थाखाय एकदमबारे जिरायथाब जिरायथाब खननांगौमोन नालाय बै खुन्दुंखौहाय सोलाय बखलाय खालामनांगौमोन आगर बोरै आगर एरनो थाखाय खिन्थु दाथ टेक्नलजि फैबाय नालाय बिनिखायनो मानसिफ्रा बांसिनानो आरोना गावब गाव टाइमखौ सेभ खालामनो थाखायबो बै द्राम होननाय बेयाव ओमफाय लाङो आरोना ओमफाय बिनिफ्राय बिसोरो देयरेक मेसिनजोंनो गावसोर नो खालामनानै हरजोबो खालि नआव लाबोनानैहाय बेखौहाय ओ जेरैबायदि दायो बेखौ साजायनानैल दोनफैनांगौ आरोना बिनिफ्राय गाव दानो हासिगोन आरो।
अ खस्थआबो गैला टाइमआबो सेभ जाबाय बिदियाव थांबाय।
उम उम टाइम कनजुम आरो ना।
बोरैबाबो मोजां ओमफाय जोंना थानांगौमोन आरो माबानिया बरनिया।
औ थानांगौमोन।
माबा जायोना ओ जेनबा नों जि आइ टेक मोनलाय लायनाया एसे उसुबिदाखौ नायो जेनबा जोंनि माबाखौनो सिनायथिखोनो खो-खोमोनानानै लानो नागिरनाय बायदि बिदियाव थाङो आरो
दायोथ जोंनि फिउचारा उननि जोलैया रावबो लायाबाथ बियो गोमालांनायनि आखायावनो दङ।
ओ नायथाबबाय थायाबा सोलोंबाय-सोलोंथाबबाय थायाबा रोङाना बेखौबो बिराद बेले बेजे। गोरलै नङाना जेनेबा ओ मा होनो बिदि बिदिखौ थाखोबाय ओ सिरि बाय सिरि सिरि सिरि सिरि बिदि थांनायसोना जेनेबा मोनसे उनाव मोनसे मोनसे उनाव मोनसे बारस जायाबो। बिदिनो जोंना आरनाया-आरनाइया मेन। ओ माने ओ आरना-आरनाइखौ मा होनो जेनबा एकदमबारे गोदोनायाव लाबानो सिनायखानाय।
उम बर'नि नेरसोन जाहैबाय बेनो गुदि
उम बेबो मेलला डिजाइन थाबाय दाना गोदोथ' जेनेबा आगरखौ आखाइजोंसो एरथारोमोन।
औ दा मेसि आरो दानियाथ' गासैबो बुस्थुआवनो स्टन आगर स्टन जोंनाय होफादेरजोबसै जायखौहाय माने बारा‌ बर' नि जोंनि बर'नि
होम
गुबै बायदि नुवा आरो ना अ जेनेबा गासैयावबो जों देरनाय होनानै गावबा गावनि गोदोनि हारिमुनि जेनाखि दङमोन बेखौनो गासिबो
उम
नाजानाय बेबायदियावसो थांनाय जाहैबाय। माने समायहोनो थाखायनो एकदमबारे गासिबो बुस्तुफोरखौ गोदान गोदान महर होगासिनो आरोना।
दा बेफोरखौ उ आखिनायनि थाखाय ओ जेनबा माबा थांसिगौ आरो मा होनो जेनबा फरायसालिफोर बायदि स्कुलफोर बायदि माने ट्रेनिं होनो बेयाव
औ
फोरोंथाइ होनाय गथ'फोरखौ जेनेबा बेखौ मारै खालामो जाहाथे उननिया सोरना लाखिफिनो
जोंनियावथ' बेबायदि ट्रेनिं होनायबो गैया। उम उम
मानसिफोरा बांद्राय गोनांथि होआ।
जुदि दानिफ्रायनो मोनसे मोनसे बेबायदि वेबिं स्कुल खुलिनानै गथ'फोरनि थाखाय एक्सट्रा सोलोंथाइनि माने मोनसे साबजेक्ट एक्सट्रा खालाम हमनानै होयोबा
उम उम
एक्सट्रा साबजेक्ट खालामनानै होयोबा माने कि गोमालांनाय नङा आरो ना बेबायदि आं सानो आरो ना।
बेफोरखौ नों आरो आङानो बानायनांगोन नङाबा मानसिफ्राथ' दा बयबो गावब गाव बेस्थ'ना
बेबो जाहैबाय
जानोबो हागौ उननि समाव।
औ जुदि ना-नाजानाय थायोबाथ जालांगोन।
उम जायोबाथ मोजां जोंनिनो।
औ
उम दा ओरैनो मा खालामदों?
दाथ ओरैनो दङ।
अ दे बा उनफ्राव लोगो मोनलायसिगोन बे।
औ औ दे।
दे होमबा दे औ।
औ